हेल हेल' औ खोनादों नोंथां
औ
औ हेलौ
हेल' खोनादोना?
औ खोनादों दे बुंलाय नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
ओं दङ
ओ नोंथाङा फ्रि दङबा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव राइलाय रा-रा-रायलाय जागोन नामा?
ओ बर'फोरनि ओं बर'फोरनि जानाय लोंनाय ना
औ औ।
औ दे रायलाय जागोन दे
ओ नोंथाङा जानाय लोंनायनि बागै एसे' फोरमायनानै हो
औ जागोन दे जोंहा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोबाथ' गाहायै जोंहा बर'फ्रा ओंखाम आरो ओंख्रियानो गाहाय बेनि अनगायै बर'फोरा ओ ओंख्रि संनाय हुदाफोरा गोबां रोखो रोखोमनि बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरखौनो गोबां रोखोमै संनानै जानायखौ जों मोननो हायो आरो
औ हेलौ' खोनायाखै नोंथां हेलौ'
हेलौ' खोनादों खोनादों
औ दे बुंलाय
नोंथाङा माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बुंनो हागोन ना
औ औ जोंनाथ' जेनेबा गुबैयै दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि दङ जेरै-अनला ओंख्रि नारजि बेनिफ्राय आरो जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो। जेनेबा ओ गोदोनि दिनावबो ओ माने दानि दिनावबो आरोना ओ नाफोरखौ मेनानै जानायफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। आरो बे ना' मेनायाव माने ना'खौ मेनो थाखाय लायो मोन सेयाव लानाय जायो लानानै बेनि उनाव माने सामब्राम गुफुर बेनि उनाव गंगार दुन्दिया बायदिफोरखौ बेनि उनाव संख्रै हालदै होफानानै माने अरखियाव फबनानै दोननाय जा यो। आरोना जेबोला मोनो बेखौ जानाय जायो। आरो लोगोसे बेयाव माने ओ नारें बिलाइखौबो होफानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरोना
औ औ
हेलौ' खोनादोंना
खोनादों आं
औ बेनिफ्राय आरो जेनेबा अनला होनोब्लाथाय जोंना अनलाखौबो माने गोबां रोखोमै संना जानायखौ नुनो मोननाय जायो। जेनेबा अनलाखौ ओ औवा' मेवाइजों दाउजों बेनि उनाव अनला मोखि बेनि उनावहाय हेलौ' खोनायाखै
ओं खोनादों दे बुंलाय
हेल'
औ खोनादों नोंथां बुंलाय दे
हेल'
हेलौ खोनादों ओं खोनागासिनो आं दे बुंलाय हेलौ' औ खोनादों दे बुंलाय